हेलौउन हेलौ
हेलौ
नोंथां औ खोनादोंना? औ खोनादोंना नों थां औ खोनादों।
नोंथां। औ खोनादों।
औ दे बिदिब्ला जोंहा दिनै दे मोनाबिलि समाव जोंनि नख न'खरफ्रा एबास मानसि सु बुङा मा मा जुनारखौ एबा माखौ हाया बिनि सोमोन्दै रायलायनि औ।
औ जागोन नो। हो।
द औ दे बिदिबा आवराय जोंनोसै दे
औ दे
जों जुनार होनोबाथ' बे बुहुमाव थानाय सेयाव गोबांथार जुनार नुयो नङा होमबा
औ नंगौ
बे गोबां जुनारनि गेजेराव जोङो माखौ माखौ मानसिया न'आव फिसियो एबा माखौ फिसिया
औ
दा जों फारसेनिफ्राय लानानै लानानै दाउसेन दाउनिफ्राय लानानै जोङो आवरायजेननोसै जोङो दाउ दाउखौ आरजिनो हायो दाउखो दाउ न'नि दाउ आरो मावजि
औ
आरो सैमाबो जोङो फिसिनो हायो
ओं
सैमा आरो अमा
उम
आरो मोसौ बोरमा
ओं
गराइ
उम
बिदिनो मैदेर
उम
जोङो बेफोरखौ आ फिनानै जोङो न'आव उन्नथि खालामनो हायो आरो जौगा जौगालांनाय लामायाव आग बारायलांनो हायो जोङो जेरै बे फिसा दाउनिफ्राय लानानै जोङो दाउखो जोङो गोबांथार न'खरावनो थायो बयनिबो न'खरावनो बे जि दाउआ जोंनि थाखाय जानाय आदारबो जानाय खायद'बो होयो। मानो होनोबा जों बेखौ दउदैबो जायो। आरो बेदर जानो लुुगै ब्लाबो बेखौनो जायो।
औ।
जोङो बेखौ बयनिबो न'खराव थायो जेला जों गाव-गाव गावनो फिसिनानै बेखौ नांगौ बायदि समाव बाहायनो हायो आलासि उलासि बायदिसिना फैनाय समाव आरो जों बेखौ बे दाउ मासेया जोंनि थाखाय ओ स्निथा दाइनथा बिदिनो बिदै दैनानै जोंनो फिसा होयो। आरो बिदिनो जोलैफ्रा जोंनाव बारा रायलाङो आरो नोंथाङाबो जों नोंथाङाबो मा मा फिसिनो हायो आरो माखौ? फिसिनो हाया बिनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ आं बो नोंथांनिसिम गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय दायो जोङो जिहेथु नोंथांनिफ्राय आङो गोबां बुजिनो हाबाय मिन्थिनो हाबाय जोङो सि माहारिया मा जुनार खो न'आव फिसियो बबे जुनार फोरखो जोङो फिसि सोमोन्दै नोंथाङा गुवारै बेखेवबाय ओ गोजोननाय थाबाय। आरो बुजिनो मोनबाय नोंगौ थिग बेबायदिनो जोङो मानसिफो मानसिया न'आव फिसिनाय जिब जुनारफ्रानो जादों मोसौ बोरमा नोंथाङा जि बुंलांखाबाय अमा, दाउ फारौ गुबुन गुबुन रोखोमनि जुनारखौ जोङो फिसि सियो थिग बेबादिनो जोङो दाउ फिनायाबो बो जोङो हाथायफ्राव थांनानै दाउ जोख्लिफोरफोरखौ बायना लाबोग्रोयो बिनि उनाव जोङो बे खौ मोजां आदार होनानै फेदेरो जेब्ला ओ दाउआ एसे देर लानानै जेब्ला दाउला लोगो लागोन अब्ला बे समावहाय दैनायनि बैसोआ सफैगोन अब्ला बे दाउआ दैगोन नोंगौ नों थांनि बुंनाय बादिनो किसुमान दाउआ ओ देन गु जि जिनै जिथाम बेबायदि दैलांबाय थायो बेखौ दैखांनायनि उनाव बे दाउआ निसय ओ फिसा जागायनो थाखाय बियो गावनि ओ दावउदै दैग्रा जाय जायगायाव जिरायनानै गनानै लायो मास मोनसे गाहाम बा ओ थामजि दिनसो बेबायदि समखौ लायो जेब्ला बियो गगोन अब्ला दाउसा फिसा फायगोन बेनिफ्रायनो जोङो बे दाउ जोख्लि मासे बायनायनिफ्रायनो जोङो दाउदै दै दैनानै बिनिफ्राय जोङो माने फिसा आरजिनो हायो बेनिफ्रायनो जोंनि
एरहोनो हायो
ओ एरलांसिगोन फोलेर बारिनाय बादि जासिगोन बेनिफ्रायनो जोङो आरो बे फिसानि फ्रायनो जोङो आरो गुबुन मासेखौ बेबादिनो जोलै दोननानै जोख्लि खालामनानै बेबायदिनो जोङो फेदेरलांगोन फिरिनि उनाव फिरि फिरिनि उनाव फिरि बिदि जालांबाय थायो। थिग बेबायदिनो अब्ला जोंहा दाउनि अनजिमाया बांलांगोन अब्ला जोंहा न'खराव नांगौ बेसाद फोरखौ जोङो जेब्ला गैया जागोन थोआ जागोन अब्ला जों बे दाउखौ फाननानैनो जोङो जोंनि औ नांगौ जिनिसखौ जोङो फाननानैहाय बायथुमनानै लानो हायो। थिग बेबायदिनो आरो दंबावो जिहेतु अमा औ अमा खौबो जोङो बेबायदिनो बाजारफ्राव लायो। अमा बुन्दि आ दायो ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला ब्रै रोजा बा थाम रोजा बेबादियाव जों मोननो हायो। आरो औ बेबायदि ओमफ्राय आरो जुदि अमा बु न्दा बायनोब्ला जोङो बा रोजा द' रोजा मोजां अमा नांगौब्ला जोङो दाम होनानै बां बायनो गोनां जायो थिग बेबायदिनो आङो दायो अमा बुन्दि फिसिनायनि सायाव आं बुंनो सानदों ओ जोङो अमा बुन्दिखौ फिसिनोब्ला जोङो न'आव लाबोनानै जोङो फेदेरो गोरलैनिफ्राय जोङो सापट होनानै माइरं एखरफोरखौ संना होनानै बेबायदि मिक्स गुन्दैजों लगायनानै जा होनानै बे अमाखौ फेदेरबोयो। थिग बेबायदिनो जेब्ला ओ मास ओम मास मोनथाम मोनब्रै जाहैयो अब्ला बे नो गुन्दै जाहोनायजों लो गोसे जों गोबां दानाफोर खो होनो गोनां जायो जे ब्ला दाना होयो अब्ला अमायाबो हेलदि जाबोयो आरो देहा लानानैबो गुफुं जाब बोयो जोङो बेबायदि नुनो मोनो जोङो अमा बुन्दि होनो थाखाय जेब्ला बैसो जाहैयो अब्ला जोङो बेखौहाय अमा बुन्दा होनानै बेनिफ्रायबो जोङो फिसा जाहोनानै जों बेनिफ्रायबो रांखावरि आरजिनो हायो बेबो जोंनि सम सुबुं मानसि माहारिनि थाखाय बेबो मोनसे जोंनि फिसि जाग्रा जुनार आरो बेबायदि बिनो मोसौ मोसौ बे खौबो जोङो बेबायदिनो जोङो फिनो हायो गोरलैनिफ्रायनो बायनानै बा सोरबा सोरनिफ्रायबा लाबोनानै आदि लानानै जोङो बिदि फिसा जाहोनानै बिनिफ्राय जोङो गाइखेर मोननो हायो गाइखेरखौबो जोङो गावनो न न'आव मोनजागोन आरो फाननो थाखायबो जोङो मोनोन हायो आरो लोगोसे जे बोरमा बेखौबो जोङो न'आवनो फिसियो बेबायदिनो जोङो बोरमाखौबो बांहोनो थाखाय बेबायदि खाबुखौ मोननो हायो जेरै फान्था होनानै जोङो बोरमा फिसा जाखि होनानै जोङो बिदि बोरमाखौ जोङो बां होलांनो हायो आरो गोबां रोखोमनि दङो दिनै जिब जुनार फिसिनाय दाउसेन फिसिनाय बे हाग्रानि दाउफोर बा दाउ मैना बेफोरबायदिखौबो गुबुन दिनै जोंनि बर' माहारियाव बां फिसिनायखौ जों नुनो मोनो गावनि हारिमु फोरोंलांनायखौ जों नुनो मोनो गोबां समायना बि बिथांमोननि रायज्लायनाय बेबो मोनसे जों गाव गावनि न'आवहा लाबोनानै जोङो फिसिनो हायो आरो दिनै गराय होननानैहाय जों मिथि मोनो बेखौबो दिनै न'आव फिसियो बेबो जोंनि मानसि मानसिया जेरैहाय मोजां गियान होब्ला मोजांखौनो सोलोंनो हायो। मानसि बायदि जायो। सैमा मावजि ए फोरखौबो जोङो न'आव फिसियो थिग बेबायदिनो मानसिया मोजां गियान होयोब्ला बिसोरबो मानसिनि गियानखो लायो। जों नुयो जि खामानि खो थोना मोनो बेखौबो जोङो सैमाफोरखौहाय मावनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो गोबां दोङो दिनै मानसि फिसिग्रा जिब जुनार नाथाय जोङो बुंस'जोबनोसो हाया गोबां बेबायदि फिसिग्रा जिब जु जुनार जोङो नुनो मोनो आरो नोंथाङाबो बे समखौ दान्दिसे होबावनाय जाबाय नोंथाङाबो जुनारनि बागै फंनै सो आरो फुवार बावनो हागोन
जोङो नुनो मोनथिनो मोनबाय नोंथांनिफ्राय माखौ माखौ फिसियो मा आरो मा बायदि फिसियो आरो माखौ फिसिनो हाया बिनि सोमोन्दै जों रायज्लायनि जोङो नायनो थाङोब्ला ओरैनो खोनानाय मथेबा जोङो सिटियावनो सि सिंह सिंह सिहफोरखौ जोङो ओरैनो फिसिनो हाया आरो मुसा बेफोरबायदि जुनादखौ जोङो फिसिनो हाया नङा सै आरो बेखौ फिसियोबा जों मा जाग गोन आरो जों बयबो मि थिखायो बिखो गोन फिसिनोथ' हायो खिन्थु बेखौ माबायदि फिस सिनांगौ जों
माबायदि जोङो आथ आयदा गैयामाने जोंहा औ
गैद' गैया फिसिनायनि
औ नंगौ। मिथिबाय
फिसिनायनि जुनारफ्रानो गोबां बे बुहुमाव थानाय गासै जुनारखौनो मानसि माहारिया सासन खालामनो हायो एबा दबथायनो हायो। आरो बेखौनो मानसि जों मानसि जानायखाय फेदेरनो आरो बाहायलांनो हायो। गासैखौबो जोंनि आखाइ आरो खुगा जोंनि मावनायजोंनो जों बाहायजोबनो हायो। नोंथाङाबो गासै बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ बुंलांजोबखाबाय आरो बुंबावनो दं दङ ब्ला आंनो फोरमायजाबावगोन।
नंगौ निस्सय जोङो गोबां जिब जुनारफोरनि बागै सावरायबाय थिग गुबुन जायगाखौ जों नुनो मोनो जिबौफोरखौबो फिसिनाय जों नुनो मोनो आरो सिंह'फोरखौबो जों फिसिनाय मोनो फिसिनाय जों नुनो मोनो नाथाय जोंनि जायगायाव जोंहा बेबायदि फिसिनो हानाय जोङो बेबायदि राहाखौ मोननो हायाखै आरो जोंहा बेबाय आदब खायदाबो गैया बेफोर जुनारफोरखौ फिसिनायनि बेनिखायनो जोङो जिखो जोंहा मेइन बर'नि फिसिनाय दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ बेनो जोंनि थाखाय मेइन आरो औ अब्ला जोङो नोंथांनो आङो बे समखौ फोजोबनो थाखाय होनाय जाबाय।
नोंथांजों राय्लायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो जों माबायदि फिसिनांगौ आरो माखौ फिसिजाया आरो माखौ माबायदि फिसियो बिनि सोमोन्दै रायलायनो गुवारै बेखेवनानै रायज्लायनो मोननायखाय नोंथांनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय।
औ गोजोनथों।
औ।
उम